औ खुलुमबाय
खोनादों ना औ नोंथांनिया एसे नांथानाय खोनादों आङो रावखौ औ दे बुंनाय औ
औ खुलुमबाय नोंथां औ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना ओ जोंनि ओनसोलफोराव दैज्लाङाव मा मा आबादफोरखौ गुबैयै मावनाय जायो बेनि सायाव सुंद'यै सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा नोंथां दसे
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन दे
औ जोंना नोंथां दैज्लां बुङोब्लाथ' जोङो माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो औ नोंथां जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलनि माखासे
औ
बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि हारि सा फोराबो जोंना आबाद मावनानै जायो।
औ नंगौ
फोरा गुबैयै जोंनिया माइखौनो हमना लानाय जायो माइ आबादखौनो गुबै आबाद होननानै हमो मानो होन ब्ला जोंनि बे ओनसोलफोराव बांसिन सुबुं फोरानो ओंखाम जायो नालाय ओंखायनो जोङो माइ आ
औ नोंगौ
गुबैयै आबाद हिसाबै मावनाय जायो। बेनि अनगायैबो दैज्लां समाव जोंनि ओसोलनि मा खासे सुबुंफोरा मा
औ
होनोबा जोंनि ओनसोलफोराव मा मा आबाद फोरा साबसिन जायो। नोंथाङा आंनो सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां
जोङो माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' ओ माइ आबादानो जोंनि गुबै फुंखा नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ नोंथां
ओ भारत हादरावनो जोङो माइ आबाद मावनानै थांनानै दङ। आरो माइ आबाद नङाब्लानो जोंहा ओ ओ जेबो जाया। बेनिखायनो जोङो जोंनि सारा भारत हादरनि साफ्रोम सुबुङानो माइ आबादखौ मावनाय जायो। बेनि अनगायैबो माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो नाथाय माइ आबादानो जोंनि गुबै फुंखा आरो दा जोंनि ओनसोलफोराव ओ माइ आबादखौ गोबां रोखोमनि मावो जेरैहाय जों बांसिन माइ आबादखौ मावनाय नुयो जोङो रनजित माइ बे जायखौ जोङो ओमफाय माइसालि माइ ओ बेफोरखौ जों मावनाय नुनो मोनो आरो ओं बेफोरखौ आस माइ बेफोरबायदि माखासे माइफोरखौ जोंनि ओनसोलाव ओ मावनाय जायो आरो ओ गुबुन गुबुन माइनि नाम म दङ आङो गासैखौबो ओ मिथिजोबा ओ बेनिखायनो आङो जिखिनि मिथिदों बेखौ बुंबाय बेखिनि माइ आबादखौ जों गुबै मावनाय। जायो आरो बेनिफ्रा ओ। आइजं माइ होनना बुङो जों मोनसे आयजं माइ बे। बेखौ गोबाङै मावनाय जायो। दा दैज्लां बोथोरनि सम माइ आबाद मावनाय बोथोर सफायदों दा ओ साफ्रोमबो सुबुंफोरा गावबा गावनि दुख दुलि दुब्लि फोथाराव। मुखुब जानानै दङ माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जोङो दा माइ आबाद मावनानै बुङोब्ला गिबियाव जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो माइनि गोनांथि जायो माइ जोलैनि थाखाय गोनांथि जायो जोङो जाय जाय थ' जोङो मायलि होननानै बुङो नङा होमबा। दानिया ओ जोङो माइ आबाद ओ आथिखालाव हाथाय हाथाय बाजारफोराव बायनानै जोङो माइनि जोलै मोननाय जायो पेकेदाव ओ बेफोरबायदि गोदो समाव जोङ माइखौसे आलादा रोखोमै मावनाय जायोमोन माग आबादखौ जोङो मोसौफोरजों हालेवनानै बा नांगोल जंगाल लानानै जोङो हालेवोमोन हालेवनानै जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो दा